हेल'
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना औ जों दायो मबाइलनि टपिक रायज्लायनो नागिरदों आरो ना
औ रायज्लाय जागोन नोंथां।
औ मबाइल होनोब्ला मोनसे माने मोनसे टेक्नलजि आरोना जोङो बेजों लोगोसे बहुद माने गुबन गुबन खामनो हायो जेरैह आ बुंनो सानदों माने जोंनि मबाइलजों लोगोसे जोङो माने गुबुन जायगायाव थानाय मानसिफोर जों बे मानसिफोरखौबो माने माने एक मिनिट नङाबा एक सेकेणडावनो जोंफोरो रायज्लायनो गोसोबा जोङो बे मबाइलजों लोगोसे कल खालायनानै जों रायजलायनो हायो । ओमफ्राय आं बुंनो सानदों बे मबाइल जों लोगोसेनो माने जोंना जोङो दाना गुबुन मानसिफोरजों माने गोजानाव थानायजों माने जोङो मोखांजों मोखां रायलायनानैबाबो दाना बिडिअ कल खालायनानै एबा ससियेल मिदिया नि हेल्प जों माने जोंफोरो कल खालामनानै जोङो नायनो नायनो गोसोबा जोङो लाय नायनो हायो आरो न'? नंगौ ना नोंथां? औ माने दाना जोंफोरो रायज्लायनो गोसोबा माने बिदिनो जोङो दानिया खाथियाव-खाथियाव थानांला आर ना मोखांजों मो खां थानांला जोंफोर रायल्लायनो गोसोबाबो बे मबाइलनि हेफाजाबजों लोगोसेनो जोंफोरो रायज्लायनो हायो आरो आं बुंबावनो सानदों माने दाना बे मबाइलनि माबा हेल्पजोंनो जोंफोरो जेफोर निउसफोर नायनो गोसो एबा जेफोर जाथाय नायनो गोसो जोंफोरो बे निउसखौबो माने दसेनो नायनो हायो आरोना । सिगांथ माने जों फोरो बे फोर निउसफोरखौ नायनो गोसोबा माने जोंफोरो निउस पेपार नङाबा एबा जोंफोरो लाइजामफोरजोंसो जोंफोरो नायनो हा योमोन नडाबा रायलायनो हायोमोन दाना बे मबाइल फैनायजों लोगो से जोंफोरो माने बहुत माने इजिनो बुहुत गोरलैयैनो जोंफोर गुबुनजों रायजनो एबा जोनि निउस फोरखो नायनो जों बेफोरखौ नु मोननो हायो आरो ओमफ्राय आं बुंबावनो सानदों माने मबाइलनि बे बादै आरो ना जोंनि बाहायनो सो सायाव आरो जों मबाइलखौ मोजांहझ बाहायोबा जोंफोर मोजां खालामनो हायो जोंनो गाज्रि बेहाय बाहायबा जोंफोर गाज्रिहै जालाङो । जेरैहाय आं बुंनो सान्दों मोजांहै बाहायबा माने जोंफोरबो दिनो गुबुनखौ ख'ल खालामनाय गुबुन खौ माने जोंफोर बिदिनो भिडिअ'फोर भिदिअ' क'ल खालामनाय एबा जोंफोर निउस नायनाय बेफोरखौ जों मोजांहै खामनो हायो आरो ओमफ्राय गाज्रि बुंनो सानोबा गाज्रि माने जोंफोर नुनो मोनो दाना आथिखालाव बिदिनो मबाइलजोंनो माने बुहुत गाज्रि गाज्रि खामानि बिदि खामनो हायो । जेरैहाय आं बुंनो सानदों माने माने बुहुत मानसिफोरा माने मबाइलखौ गाज्रिहै बाहायो आरो बिदिनो जानला मोनला गाज्रि माने भिडिअ फोर नायनाय गाज्रि गाज्रि फट' खौ नायनाय ससियेल मिडिया फोराव माने बेबायदि बाहायनो हायो आरो ओमफ्राय माने दानिथ' दानियाथ' उन्दै गथ'फोर दं फरायनाय फरायफुनाय माने दानि गथ'फोराथ' बुहुत स्मार्ट जालांबाय बिसोरो बिदिनो मबाइलजों लोगोसे स ससेल मिडियाजों लोगोसे आरो ना बिसोरो माने बिदिनो गाज्रि गाज्रि भिडिअफोरखो नुनानै माने बिसोरो सोलोंनो नागिरो मानसिफोरा माने बिदिनो। ससेल मिडियाफोराव गाज्रि गाज्रि भिडिअफोर होयो गाज्रि गाज्रि फट'फोर बेफोरखो होयो माने बेफोरखो नुनानैनो बिसोरो माने सोलोंनो नागिरो आरो माने जों आं बुंनो सानदों माने जोंफोर मारैहाय बाहायो आरो मबाइलखौ जोंफोरो मारैहाय मोजां मोजांहै बाहायबा मो जायो मारैहाय गाज्रि बाहायबा गाज्रि जायो आं माने बेखौ फोरमायनो सानदों आरो। नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा? मबाइलनि बादै।
अ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय। मोजां। मबाइल होनोब्ला जोङो ओ मबाइला गोदोनि समावहाय। जोङो। ओ टेलिफ'न एबा थार गोनां बेबायदि महराव जोङो गिबियावनो मोनग्रोदों। आरो जोङो मबेलखौ। जानबुं होननानै मिथियो बर'आव। बे जानबुंआ गिबियाव जोंहा टेलिफ'न महरावमोन बेनिफ्राय जोंहा किपेड महराव ओंखारलांदों बेनिफ्राय दानि जोंहा स्क्रिन टाच एबा ओ स्क्रिनाव दांनानै थुनाय बेबायदि जोङो मबाइलखौ नुनो मोनबोदों। ओ जोंङा आ आथिखालाव आरो मबाइलफोरखौ बा जानबुंफोरखौ जोङो गुबुन गुबन बुन म'डेलनि मोननो हायो। गोबां रोखोमनि गोबां गोबां कम्पानिनि बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायो मबाइलखौ गुबुन गुबुन ब्रेन्डनि ओ बेफोरबायदिखौ मोननो हायो जोंहा मबेलाव जानबुङाव जोंहा खासे एप्सफोरखौ जोङो डाउनल'ड खालामनानै बिनि गेजेरजों जोङो बायदि खामानिफोरखौ मावनो हायो जोंहा गुबुन गुबुन एप्सआव गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावनाय जायो मोनसे एप्सआवनो जोंहा गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हाया बेनिखायनो जोङो गुबुन गुबुन एप खौ डाउलद खालामनांगौ गोनां जायो जेरैबायदि जोंहा जानबुङा गुबन गुबन गुबुन कालारफोरनिबो मोननो हायो जोङो जानबुंखौ। आरो बिनि फिसार फोरखौबो जोङो गुबुन गुबुन मोननो हायो आथिखालनि मुगायाव जोंहा जुदि मबाइलाव मेमरि एबा जिबि बेफोरखौ जोङो गिबियावनो एक्स बिसनिफ्राय बिदिनो गोजौसिम मोननो हायो आरो। सिगांनि समनि जिबिफोरा एसे खम जायोमोन जोङो बेखौबो मोनथिनो हायो। आरो जोंहा रेम। आरो नेटवर्क नेटवर्कनि जा कुवालिटि बेबो जोंहा ओ फरजि फाइभजि सिक्सजि बेफोरबायदि जोङो मोनलांनो हायो। जोंहा जेसेबांनो ओ दाम खमनि मब एल बिसेबांनो जोंहा फिसारफोरा खमनि जायो मबाइला एसे हें जानो नागिरो। आरो जोङो खायसे मबाइल फोर खौ जोङो बेटारि खौ जोङो बख'नानै नायजाग्रा बेफोरबायदिबो मोननो हायो। आरो माखासेखौ जोङो ओ माने कभारखौ बखआलासिनो दडाइरेक्ट एटाच बेखौ जोङो मोननो हायो। आथिखालनि बे मबाइलफोरा जोंहा ओ मबाइलफोराव जोङो समायना नुहोनो थाखाय कभार एबा दिसप्ले बिनि स्क्रिनफोर खौ जोङो सोलायनानै गुबुन-गुबुन रोखोमनि ओ होनानै लानाय जायो। आरो मबाइल खौ जोङो ओ सार्च होनाय जायो जोंहा बेवहाय थायो डाटा आरो केबोल। बेसोर मोननैजों जोंहा चार्ज सार्ज होनाय जायो मबाइल खौ। आरो जोङो मबाइलफोराव जाफोर एप्स फोरखौ डाउनलड खालामदों। बेनि गेजेरजों जोङो ओ गोबां खामानिखौ मावनाय जायो आं गिबियावनो बुंबोखाबाय। ओ बेवहायनो जों हो मोनसे एप्सखौबो माने थायो जेराव जोङो गावनि सावगारिखौ बेवहाय खेबनानै दोननो हायो गोबां ओ गोसोखांथिफोरखौ जोङो बेवहाय खेबनान साफायनानै दोननो हायो ओ बेखौन बेनो जाबाय जोंहा केमेरा। केमेरानि गेजेरजों ज जोङो भिदिअ फट' बेस फोरखौ जोङो लानो हायो। ओ जाय जोंनो गोसोखांथिखौज जोंहा गोथाङै लाखिनोथ थाखाय जोङो बेखौ बाहायनाय जायो। आरो जोङो ओ बे जानबुंआव जोंहा सुबुंजों सुबुं जोंहा कानेक्ट खालामलायनो ह हानाय जोंहा ओ फन कलस बेबायदि जोङो रायज्लायनो हायो जायनि गेजेरजों जोङो नोंथां होननाय बायदिनो ओ से एबास से से मिनिट एबा से सेकेणड बेफोरनि गेजेरावन जोङो गोब गोजानाव थानाय सिद सुबंजों जोंहा ओ रायज्लायलायनो हायो। आरो बिबदिनो गोबां बायदि बायदि एपसफोरखौ जोङो जानबुंआव डाउनलड खालामनो हायो जोंहा जेरैबायदि गोसो जायोब्लानो जोङो गेमफोरखौ डाउनलड खालामनानै गेलेनो हायो। औ। मोजां मोजां जोंहा एप्सफोर आरो माखासे जोंहा एप्सफोरनि गेजेरजों जोङो रांफोरबो खामनायनो हायो जेरैबायदि जोंहा इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम टुइटार बेफोरबायदि बायदि एप्सफोरजों जोङो रां खामायनोबो गोरलै जो जोंहा ओब मबाइलाव लानाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय जोंहा बेफोराव जोङो आपल'ड खालामनानै मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोयोब्ला एबा ओ सोरबा सोलोंथावना ज ओ आयदाफोरनि सायाव जोङो भिडिअफोरखौ लाबोयोबा जोंहा भियुस फोरा जोंहा बुरजा थाङो। आरो जोहा ओज जोङो जा सोलोंनो गोनां बेफोरखौ जोङो जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंनो हायो जुदि जानबुंआनो जानबुं गैयाब्ला जोंहा एप्स फोराबो जेबो खामानि होआ जोंहा आरो बेफोर एप प्स फोर जोंनाव ओ स्क्रिन टाचाव जोङो बांसिनखौ मोननो हायो आरो माखासे किपेड मबाइल फोराव थाखानाय एप्सफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरैबायदि जोंहा फन कलस। एबा उम ओ दाइल कोन्टेक बेफोरबायदि से सेटिं बेफोरखौ जोङो किपेडावबो मोननो हायो एबा जोङो स्क्रिन टाचावबो मोननो हायो दा नोंथांनिसिम सोंनो लुुबैबाय आङो ओ नोंथाङाबो मबाइलनि बागै फननिैसो आरो बुंसलिमबावनो हागोन नामा।
आंबो बुंनो सानदों। नोंथाङा जिफोरखौ बुंलांबाय जेफोरख खौ बुंबाय मिथिनानै मोजां मोनबाय आंबो बिदिनो जाम्बुंनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों आरो ना जेरै नोंथांङा फोरमायलांदोंमोन माने जेरै दाना जानबुंङाव माने बुहुत गुबुन गुबुन रोखोमनि माने एप्लिकेसन थायो जेरै जेजों जेदों माने जोंनि माने जिबना जोंनि लाइफआ माने गोरलै जाबाय आरो न' माने बे जानबुं गैयाबा जोंनि जि बना‌ माने बिदि दायो जेसेबां जेसेबांखिनि गोरलै जादोंमोन बिदि गोरलै जानो हायाबो जानो हागौमोन आं माने फोरमायनो सानदों आरोना जेरैहाय माने जोंफोर मब्लाबाफोर माने मोनाव फोराव ओंखाम उखैब्ला जोंफोर माने दाना बे जामबुंनि लोगोसेनो जोंफोरो जोंफोरो अर्डार खालामनानै जोंङो जानो हायो आरो ना माने दानाथ' मबाइल नि जुग जाबायना जोंफोरो बे जामबुंजोंनो हेफाजाबजोंनो जोंफोरो मोनावफोराव अर्डार खामनानै जों फोर जानो हायो माने थ' जुग गा बिदि जालांबाय माने मोनाव अंखारनो गाज्रि आरो ना। मोनाव ओंखारनो हाया। माने मेनलि आं बुंनो सानदों माने आइजोफोरनि ओ बादै बुंनो सानदों आरो ना। बे आइजोफोरनि थाखाय माने मबाइल फैनायनिफ्राय माने बुहुत मोजां जाबाय आरो ना। बिसोरो माने मोनाव अंखार नांला मोनाव माने ओंखाम उखैबा बिसोरो अर्डार खालामनानै बिदि एप्लिकेसननिफ्राय जमेट' सुइगि बेफोरनिफ्रायनो माने अर्दार खालामना जानो हायो आ माने ओमफाय आं बुंनो सानदों ओमफ्राय आरो बिदिनो जामबुंजों लोगोसेनो जों फोर सोरनोबाफोर रांफोर हरनो गोनांबा जोंफोर से सेके केण्ड नंङाबा से मिनिट बेफोराव जोंङो रांखौ हरनो हायो आरोना माने आगोलनि जुगाव जोंफोर रो रां दिहुननो थाखाय जोंफोर बेंकआव थांनांङोमोन बेंकआव लाइन जानाङोमोन जोंफोर केस दिहुन नाङोमोन । ओमफायसो जोंङो फैसाफोरखौ होनो हायोमोन न? माने दाना बे जामबुंजों हेफाजाब जोबदों होननानै जोंफोरो लोगो लोगोनो सोरनोबाफोर फैसा हरनो गोसोबा जों लोगो लोगोनो हरनो हायो आरो औ आरो आं बुंबावनो सो सानदों माने मबायलनि एफ्लेकेस्न माने जोंफोर बहाबा थांनो गोसोबा जोंफोर थांब्रबनोबा जों लोगो लोगो लोगोनो माने बे म मबाइलनि एप्लिकेसन होननाय मोनसे थायो बेजोंनो जोङो हेल्प लानानै जोंफोर माने मदद लानानै जोंफोर बहाबाफोर थांनो गोसोबा गारिफोर बुक खालामनानै जोंफोरो गारि बुक खालामनानै गाव नोङो मबे जायगायाव दङ। बे जायगायावनो जोङो गारिखौ लिंहरनानै जों फोर माने थांनो हायो आरो माने जेरैहाय जाबाय उबेर। जाबाय रिफिद' जाबाय अला जाबाय बिदि मबाइलनि एप्लिकेसनफोरजों औ दा नोंथां बिदिबा उनाव जोंफोरो बे मबाइलनि टपिकखौ बेहायनो दोननाय जानोसै नों थांजों रायनानै बुहुत मोजां मोनबाय। आरो उनाव राय्लायबावनो आसा थाबाय। गोजोन्थोग